हेलौ हो।
औ खोनादों
औ ओ दिनै मोनसे आयदानि सायाव लानानै उम रायजो लासै जेनेबा बेफोरबायदि ओहोम ओ बोराय बुरै नि सोमोन्दै रायलाय आरोना ओमफ्राय बेवहाय जेनेबा ओ जोंफोरा सानसे समाव बिदिनो बोरायो बुरैयो आरोना मानसिफोरा बेनिफ्राय गोबांखौनो नुनो मोनो आरोना ओ जोङो बोराय बा बोरैबा गोबां बिदि जेंना जेंसि फैयो ओमफाय आरो खायफाबाथ' बिसिनि ओ गथ'फोरा बिथांमोनखौ बेफोरबायदि जेनेबा नोजोर होआ आरो नागारनानै थाङो आरो ओमफाय बेफोरबायदिखौ नोंथाङा मा होननानै सानो जेनेबा बेनि सोमोन्दै एसे गुसुङै फोरमायनो हागोन आरो
औ मा आं बुं आंबो बुंनो सानदों माने नोंथाङा बुंनाया थिगानो। होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन ना बिबाय गावनि गथफोरा गावनि बिमा बिमा बिफा बोराय बुरैखौ गारना थाङो। माने बेब बेबायदि खालामनायाथ थार मोजां नंथारा।
होम
बिमा बिफाया गावनि गथ फि गथफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो एफा अननानै फैदेरबोबाय बिसोरखौ नों गारना थांबा बे बिमा बिफा बोराय बुरैफोरनि गोसोआव माबायदि दुखु फैगोन बेखौ सानबोला आंबो दुखु मोनो आरोना माने आंबो बहुत नुयो माने गावनि बिमा बिफाखौ गारना थाङो गथफोरा माने देरनानै हाबा जाबा गुबुन गुबुन नखराव थांनो गोनां जायो। गुबुन गुबुन नखर खामनानै माने जायो माने थायो आरोना। आं इफोरखौ दुखु मोनो। माने बेबायदिथ। बेबायदिथ खालामनो मोनथारा ना जोंनि माने बिदि समाजाव। बेबायदि खालाम बेबायदि खालामबा माने मोजां मोजां जाया मानसिफोराबो बुहुत बुङो माने मारै बिदि खालामा मानो बिदि खालामा होननानै अब्लाबो गाव अब्ला बो गावनि गथफोरा बेबायदि खालामो आरोना गावनि बिमा बिफाखौ सानबा जोबोर दुखु मोनो
औ नंगौ।
आं सानो आरो। जोङो बेफोरबायदि खालामनो नाङा बोरायनाय बुरैनाय समाव बिथांमोनाबोथ गावसोरनि गथफोर
नों नोंथांनिया नेट अवार्क गैयादां खोनायाखै माथो।
हेलौ दालाय।
औ औ दा एसे खोनादों।
अ दा एसे खोनादों नोंथाङा बुंफिनलाय।
औ आं बेखौनो बुंदोंमोन जे सानसे समाव बोरायो बुरैयो नंगौ नाथाय बिथांमोनाबोथ गावसोरनि गथ फोरखौ। उन्दै समनिफ्रायनो बिदि खांबोदों बाबोदों गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजों मालाबाथ बे फोरबायदि फरायहोदों आरो फैसा थाखा हेफाजाब होबोदों गावसोरो बोथिसे मोनजायाबाबो फिसाफोरखौनो बेफोरबायदि जाहोयो बेफोरबायदि अनो आरो ना जोंनि बिमा बिफाफोरा बा बयनिबो बिमा बि फाफोरा नाथाय खायफा समाव गोबां ओ गावसोरखौनि बिमाफोरा गावसोरनि ओ जेनेबा फिसाफोरा आरो ना। बिथांमोनखौ बोरायबा। बुरियोबा नागारना थाङो आरो गोबां समावनो बिथांमोनहा लामा। आनदायो मुगैयो आरो सानो आरो बेफोरबायदि खालामनो नाङा होननानै गोसोखांनांगौ आरो बै समाव जेनेबा बिथांमोना जाबायदि हेफाजाब होबोबाय बिसोरनि बिमा बिफाया दिनै बोरायबाय बुरै बाय दा समाव बिसोरनि फिसाफोरनि हेफाजाब नांगौ बिसोरनि देहायाबो लोरबां जायो नालाय नायफिननाय नांगौ जायो आरो नायफिननाय नांगौ जायो बा गिलिर दैखांनो हाया बा बिसोरो हारसिं मोनो। बेफोरबायदि समाव गावसोरनि बि ओ गथफोरा थाफानानै ओ जेनेबा बिथांमोनजों मोजां सम होनांगौ बेखौ आं सानो आरो इनिफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनोसै बेनि सायावनो जेनेबा। बै समाव। बोरायबा बुरैबा माबादियै जोङो जोंनि जेनेबा जाफोरबो नखराव थानायफोर बिदि बोरायनाय बुरैनाय बिथांमोनखौ माबादि सामलायनो हागोन जेनेबा बिथांमोनाथ जेनेबा ओ खाय फा दुखुआव थायो खायफा बिदिनो खायफा जेंना थायो आरो बेनि सोमोन्दै फोरमायजागोन एसे।
औ माने आं बुंनो सानदों आरो ना माने जोंफोरथ बोराय बुरै जाबा जोंफोरनि जोंफोरनि नखराव बहुद माने बुहुद जेंना फैयो माने जों बेफोर गासै जेंना जेंनाफोरखौ जोंफोरो माने बुजायलायनानै जोंफोरो बोराय बुरै।
गास गास। माने। मिलायना थानानै जोंफोरो माने सल्भ खालामनांगौ आरो ना प्रब्लेमफोरखौ गासैखौबो जों। फोरमान मोजाङै खालामनांगौ। माने गासिबो। सिखायो जोंफोरनि जिबनाव बुहुद माने प्रब्लेम फैयो जेंना फैयो। माने जोंफोर बेफोरखौ बुजिनांगौ। जों। फोरो गावनि बिमा बिफा जोंफोर बोराय बुरै गासैजोंबो जोङो माने रायज्लायनांगौ आरो ना माने जोङो माबायदिहै खालामबा जोङ मोजां जागोन माने मा खालामनांगौ मा खालामबा जाया बेफोरखौ जोङो जमा थाना रायज्लायनांगौ। खिन्थु माने आं। नुयो आरो ना माने। बुहुद मानसिफोरानो गावनि बिमा बिफा गावनि बिदि बोराय बुरै मानसिफोरजों रायलाया आरो ना। जिथिया। हाबा जाखाङो होमबाना राय रायलायो आरो माने। आं बेफोर खौरांखौ बुंनो। सानाखैमोन खिन्थु बुङो आरो आं बुंनोसै। सान्दों। माने गावनि। माने गावनि हिनजावनि खोथाखो बांसिन खोना खोनासंनाय जायो आरो ना। माने आं नुदों। माने गावनि हिनजाव हाबा जाखांनानै हिनजावनि खोथाखौ बांसिन खोनासंनाय जायो माने हिनजावा बुङो आरो ना माने गुबुन नख खराव जागोन गुबुन नखराव थागोन होननानै माने बेबायदि खालामनाङा आरोना बुजिनांगौ माने हिनजावाबो बुजायनो बुजिनांगौ गावनि माने असे बिमा बिफा नङाबा माने हाबा जाना थांबायनाा बेथ माने बिमा बिफायानो जाहैबाय माने बुजिनांगौआ। ना हिनजावाब बुजिनांगौ हौवायाबो बुजिनांगौ माने हिनजावा बुजियाबा हौवाया बुजायनांगौ गावनि हिनजावखौ माने बेबायदि खालामनाङा बेबायदि खालामबा जों मोजां जानाय नङा होननानै आरो ना। माने गासै। गासैबो नख'रनि बोराय बुरै फेमिलि गासैबो जमाहै थानानै रायलायनांगौ आरोना माने आं बिदि सानो माने बेबायदि बुंनोलाय बुंबाय आरो ना आङो
उम औ आंबो बेखौनो सानो गोबां समाव जों नुनो मोनो आरो हाबा जाखांब्ला गावनि नख'र जायो आरो बिमा बिफाफोरखौ ओ बिथांमोना बावगारनाय बादि खालायो आरो जेनेबा आगोलनि समाव जेसेबां मोजांमोन बा नायफिननाय दंमोन हिनजाव लाखांनायनि उनाव बिथां बिथांमोना हि ओ खायफाबा समाव हिनजावफोराबो बुजिनांगौ आरो नाथाय गोबाङानो बेफोरबायदि हाबा जाखांना नै आलदा आलदा सानो आरो जों मोनथि बे नख'राव थानानैबाबो गोबाङानो नख'रसेनि नङै बायदि खालायो आरो एनिफ्राय आरो हौवाया गावनि बिमा बिफाखौ बुजिनांगौ आरो बिदि हिन्जावनि बा थ्रा लासोबद्रायनानै ओ इनाय खामनो नाङा आरो बेमार जायोब्लाबो खायफाबा समाव मुलि नांगौ जायो बा बेफोरबायदि जोथोन लानांगौ जायो नाथाय ओ जोङो माने माने बिदि बोराय बुरैबा नोजो जोर लानो नागिरा आरो गोबां खायफाफोरा नांगौ बायदियै जोथोन लाया आलदा सानो बेफोरबायदिखौ खालामनाङा होननानै आं सानो आरो ए जेनेबा नख'रा सान थि थानोबा बिदि गासैनिबो गेजेराव मिलायलायनाय नांगौ आरो। बेखौ नख'रनि आइजोफोराबो बुजिनांगौ आरो बुजियाबा हौवायाबो एसे जेनेबा बुजिमोनहोनो थाखाय नाजानांगौ आरो बु बुजायनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि बुजि मोनलायनाया थानांगौ आरो।
औ। नंगौ नंगौ थारानो। होनबानिया आं नोंथांनियाव मानो। माने सोंबावनो सानदों आरोना मोनसे ओंथि सोंनो सानदों माने। जेनेबा जि हाबा नोंथाङा बुंदोंमोनि लायक हाबा जाखांनानै माने। हुवा गावनि हुवाया बुजायनांगौ होननानै न बे खुराङा थारानो। हुवाया बुजायथारनांगौ नङाबा माने हौवाया बुजायाबा माने माने हिनजावथ' माने माब्लाबा टाइमाव बांसिन टाइमाव माने बुजि बुजिनो हाख'वा जायोना बोरैबाहाय गासै टाइमावबो हौवाया गावनि हिनजावखौ बुजिनांगौ। ओमफ्राय हौवाया गावनि न'खरनि मानसि माने बोराय बुरै गावनि फेमिलिखौ बुजायनांगौ आरो ना। माने बेबायदि प्रब्लेम जानो नागिरदों। जोंफोरा मा खालामबा माबारै जागोन मा जाया ज'मायै जना सावरायनांगौ आरो ना। खिनथु माने आं बां खौनो नुवा आरो ना मानसिफोरा माने खालामा बेबायदि। सावराया नो। औ सावरायानो खावलाया माने रायज्लायस्रायानो माने माने बोराय बुरै बिमा बिफाखौ ओरैबायदि इगनर खालामनानै दोनो आरोना माने। हनै बिमा बिफा नङै बायदि खालामना दोनस्रायो। माने बेबायदि खालामनायखौ माने मोजां मोना आरो ना आङो माने। बहुद नुदों मानसिफोरखौ माने दानियाथ' सम औ वद माने दानाथ समाजफोरा माने सोलायलांबायनाा माने दाथ मदार्न वर जालांबाय माला माने मबाइल नि जुग। दाथ' आरो बेखायनो मानसिफोरा बुहुत माने माने मुभिफोरबो नायलाबायोना बे मुभि फोरनिफ्राय नुनो मोनो आरो ना मानसिफोरा। बेनिफ्रायनो सोलोङो। बेखायनो माने सानदों आरो ना आङो माने बारा इसां अयनाय खालामनाङा बोराय बुरैखौ माने बुजिनांगौ मारै सोलिनांगौ मोजाङै मारै थानांगौ। बेबादि सानो आरोना आं।
औ नंगौ बे बाथ्राया थार। जोङो जेनेबा बिदि बोराय बुरै जाबा बिथांमोना लोरबां जायो बिथांमोनखौ दुखु होनो नाङा आरो। जों थैनोसै सम जायो। अब्ला बै समाव ओ सान्थियै गोजोनै खायफा समफोर खौ जों होनांगौ आरो, औ बेफोरबायदि बोरायनाय बुरैनायफोरनो आरो बिथांमोनखौ जोथोन लानां गौ जायो, ओ सानसे समाव गावसोरनि फिसाफोरखौबो बिथांमोना जोथोन लाबोदोंमोन देरबोदों बेनिफ्रायनो बिथांमोना खामानि मावबाय। दिनै हिन्जाव लाबायबा, बा माबा मोनसे, खामानि मावदोंब्ला बेवहाय बिहोमा थायो आरो ना, गावसोरनि बिमा बिफानि बा जायफोर बेफोरबायदि फेदेरदों अब्ला उनाव जेनेबा गाव देरखांनानै बेफोरबायदियै बावगारलांनाया गोरोन्थि आरो दुखु होनायबो जायो आरो बे बेफोरबायाददिया मोजां नङा आरो, ओंखायनो फारनैथिंबो साननानै मिलायनांगौ, जों बेफोरबायदि खा होनाङा होन्नानै आं सानो आरो बे बिदि बेनिफ्रायथ' आरो जोंना समाबो जाबाय बादि मोन मोनबाय आं नोंथां टपिकखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय, आरोना।
अक अक अके गोजोननाय थाबाय अके गोजोन्थों।